हेल' औ खुलुमबाय नोंथां ओ ओंखाम जाखांनानै नै जिरायनायाव दङ बार लादों माने गरम मोनदों नालाय बेनिखायनो दुगैनानै एसे फेन सिङाव जिरायनानै दङ आरो नोंथाङालाय गरम मोनाखै नामा
गरम मोनदों बिदिनो आंबो फेननि सिङावनो जिरायनानै दं बार लागासिनो आ न'खराव मोजाङानो बर्थमान नोंथांमोननि न'खरालाय
आ जोंहा मोजाङानो दासानसे बिमाफोर दङ जोंहा न'खराव हा साथाम दङ बिमा दङ बिदा दङ आं दङ
औ जोंनि न'खराव आइ दं आफा दं आरो आबै लोगोसे आंनि बिदा आरो आं लोगोसे आब' साथाम
दा
स' बे समाव औ खोनादों औ बे समाव जोङो एसे एसे सम आं नोंखखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय एसे सम आ जोंनि आथिखालनि जि आ जों नुनो मोनो दिनैनि दिनाव गोबां बेफोरबायदि मटरफोरजों ओ दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव हान्थिनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा आ बा गुबुन आगोलनि दिनफोराव जोंनि आबै आबौनि दिन फोराव नायोमोन आ जों नुनो मोनोमोन जे गरायजों बा बिदि गरराय गारिजों बा बिदि साइकेल बा थाबायनानैसो दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जाया फोराव जों हांनाय नुयोमोन नङा होमबा बिनिनो एसे सोमोन्दै रायजलायनो नागिरदों आ दिनैनि दिनाव जोङो नुनो मोनो जिहेते जों ओ दाबसे गामि गामिनिफ्राय दाबसे गामियाव हांनोब्लाबो जों दिनैनि दिनाव नुनो मोनो जे मटर साइकेलफोरजों हांनाय ओ बेटारि गारि बेफोरबायदि जों थांनाय जों नुनो मोनो आरो बे मटर साइकेल होनना बुङोब्ला बे मटर साइकेला मोनसे बनाय मानसिजों बनाय जानाय मोनसे ओ मथर जि जियाव ओ दैलाव लाव मोनसे बुस्थु ओ थाव होनना बुङो बेखौ बाहायो बेखौ सोनानै बेखौ सलायनाय सलायो आरो बेयाव सानै सानै मानसि गाखोजायो बेफोरबायदि गोबां नख नखराव गंसे गंसे गंफा गंफा बेफोरबायदि मटर साइकेलफोरखौ बायना लानाय दिनैनि दिनाव बिदि दाबसे गावनि गामिनिफ्राय दाबसे गामियाव थांनोब्लाबो बिदि जों आ थांलाय फैलायखौ जों नु नुनो मोनो आरो नाथाय गोदोनि दिनाव जोङो नायोनब्ला ओ थाबायनानैसो दाबसे गामियाव दाबसे गामिसिम गावनि गामिनिफ्राय दाबसे गामियाव थांनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो बिनिनो नोंथांनो एसे एसे सम होदों आङो बुंनो थाखाय नोंथांनि मिथिगौखौ नोंथाङा बुंदो
साबाय थाबाय नोंथां दा आं बेनि बुंनोब्ला होननानै बुनङोब्ला जोंनि नंगौ नों बुंनाया थिगानो सिगांनि समावहाय जोंहा बिमा बि फामोननि समावनो आरो इसोरनि समाव माने स्कुलफोर थांङोब्ला कलेजफोर थांङोब्ला बा बाय बा हागिनि आलासिफोर जानो थांङोब्ला थांनो थाखाय जोबोर खस्थ सम मोनो आरो बिसोरनो थाखाय बिसोरो माने गोबां गोजान गोजान दस किल बिस किलमिटारफोरखौ फाथो जानो थांङोब्लाबो थाबायनानै थाङोमोनो आरो खन्था थायो नाथाय दानि जुगावहा बे दानि जुगनि गारि ओंखारनायनिफ्राय माने बिसोरो गाखोनो मोनदावनायनिफ्रायनो माब्लाबा गोसोखांनानै मे बिसोर बुंङो आरो सिगांनि सम फोरखौ बिदि बिदि सम बारबोबाय जोंनाहोनै दा नाथाय नखर नखर गारि फैबाय मोजां जाबाय गोसो बायदि थांब्रबनो हायो लोमजा साजा जायोब्ला लांब्रबनो हायो हस हस्पिटालाव हा सिगांनि समावबा लोमजाबाबो थेलाजोंसो लांङोमोनो
औ
सोनारनानै लानानै थांङोमोननो नाथाय दानि जुगावथ आरो बाइक फोर थाब बायदि बाइक दंमोन आं दिनै गुवाहाटियाव थांनाय दा फुङावहानो थांनांगौ गोनां जायो ट्रेन लोगो हमनो थाखाय थांनायथ' दा गोदोनि समबोलाथ' आंङो सारिथायावनो सिखारनांगौमोन नाथाय दिनै मा आंङो सयथा बाजिसे रिंगायाव दंङमोन द' बाजिसे रिंगायाव दङमोन फुंनि होमबा आंङो द ब्रैजि रिंगायावसो थांदों आंङो एसे सय सात किलमिटारनि गोजानखाय माने एसेबां टाइम लानाय नंङा होननानै द ब्रै जि मिनिटसोआव थांदों आरो होमबाबो मोनहैदों आं बै समनिबा फुंङावनो सिखारनांगौ जायोमोन मोजां जाबाय आरो आथिखालनि समावहा मोजां जाबाय गोदोबा मोजां बिदिनो खस्थ' खालामनांगौ जायोमोन आरो बेखिनिखौनो बुंबाय आंङो आरो इनकामबो दानिया गोबां बिदिनो सालायना जानो हायो बाइकफोरजों रि रेपिदिअ रेपिडअ उबे एप खुलिनाय दंङ दाना हान्थिनाय लामा बेफोरबायदिया आरो दानि अनगा पेसेन्जार गारि गिदिर गिदिर दंङ बेफोरबायदि खाबुनि थाखाय माने न'खर स खालामलायनो मोजां जाबाय आरो बेखिनिखौनो बुंबाय
ओ दायो बे समाव आंबो एसे बुंनो सान्दों बिखयनो नोंथाङा जिहेते जि बुंलांबाय ओ नोंथाङा दिनै जे म मटर साइकेलजों ओ एसे गोख्रै होसिननो हाबाय नङासै समखौ गोख्रै ओंखारलांनो हाबाय मटर साइकेल थानायलाय ओ नाथाय गोदोनि दिन बायदि मोनब्ला दायो नोंथाङा नोंथ नोंथाङा दिनैनि दिनावबो नोंथाङा ओ ब्रै रिंगाफोराव सिखारनानै नोंथाङा थांनो गोनां जागौमोन मानो होनबा सम समनि आंखाल हालनि थाखाय।
उम
बिदि दिनै नोंनाव मटर साइकेल थानायखाय नोंथाङा मोजाङै बिदि हान्थिलांनो हादों नङासै?
औ औ नंगौ नंगौ
औ बिदिनो जों सिगांनि दिनफोराव नायोमोनब्ला बिदि माहाबा आ गोजान फोराव जेरैहाय गुवाहाटि बा तेजपुर बेफोरबायदियाव थांनो मोनब्ला आ बासखो नेनो थाखाय बा बासखो लामायाव होसोनो थाखाय बि दि मटर साइकेलजों हांनो हायैलाय साइकेल बा बेफोरबायदि बेसादफोराबो साइकेलफोराबो गैयामोन बै समाव एसेबां। आ मारैबाहै नायनो थाङोब्ला गामि गंसेयाव सो सोरहाबा गंफा गंनै बिदि थायोमोन। ओ नाथाय दिनै जुगाव गोबां मटर साइकेल गासैनि न'खरफोरावबो जों नुयो नङा होमबा। आं बिदिनो सिगांनि जोंनि आबैनि दिनाव बासफोरखौ होसोनोब्ला फुंनि समावनो नोंथाङा जेरै बुंदों आं ब्रै रिंगा रिंगसेयावनो सिखारनानै थांनो गोनां जागौमोन जुदि आहा मटर साइकेल गैयोनबा होन्दोंमोन नालाय बिदिनो सिगांनि मानसियाबो सिगांनि मानसि फोराबो बिदिनो ओ गोख्रै सिखारनानै बासफोरखौ लामाफोराव नेहैयोमोन। बिदि गोजान जागाव थांनोब्ला आ गहाटि बा बेफोरबायदि आ गुहाटि बा बेफोरबायदि ओ ओ तेज पुर बेफोरबायदि जायगाफोराव थांनो मोनब्ला नङा होमबा नाथाय दिनैनि दिनाव गावबा गावनि बाइक फोरजोंबो मटर साइकेलफोरजोंबो जोङो ओ गावनि गामिनिफ्रायनो गोजान लामाब्लाबो ओ तेजपुरफोर बायदि गुवाहाटिफोर बायदियाव गाव गावबा गावनि मटर साइकेलजोंबो जों थांनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो मटर साइकेल खो ओ खालि बिदि गोजान थांनाय खामानियावल' बाहाया नाथाय गुबुनफोरा रा बिदिनो मटर साइकेलफोरखौ बायनानै रेपिड' उबार बेफोरबायदि एप्स आवबो ओ एप्लाइ खालामनानै बा जइेन जानानै बिदि रेपिड' सालायनायखौ जों नुनो मोनो। मोनदों ने होनोमबा ओ बिनिनो ओ एसे नोंथांनोबो बुंबावनो सम होदों।
उम नंगौ आथिखालाव नायोब्ला दिनै आं गुवाहाटियाव थांबाय ट्रेनजों ओंखारबाय खामायखानि निफ्राय रेपिट' बुक खालामनानैसो आंबो गुवाहाटियावहा थां बेरायनांगौ थांखि समावहा बेरायदों आरो जोङो समबो होसोनो हायो रेपि'त दो। ओफ्राय गारिफोर नेबाय थानो गोनां जाया जोङो। लाइन गारि गारि मोनब्ला नेबाय थानो गोनां जायोमोन।
दा नाथाय दिनै रेपिडलियाव थानाय लोगो लोगोनो नों जि जायगायाव ओंखारदों बेनियावनो नों मोन बेनि सिगांनो दुइ तिनि मिनिटसो सिगां ननो जुदि रेपिअ' रिपिड' बुक खालामोब्ला बाव उबेरफोरखौ। एपनि गेजेरजों बुक खालामोब्लानो जों गोसो बायदि सायख'ना लानो हायो आरो बेवहाय। प्राइजनि बिख'य लिरनाय थाखायो । सिन्था खालामनांगौ गोनां जाया आरो बिब्दिनो गारिनि थाखाय। नों बबबावबा थांनोब्ला गोजानानो जा गुसुंआनो जा नोंनि दिडिसटेन्सनि बा जानथायाइनि सायावहा सोनारनानै रांखौ बिसोरो लायो आरो जोबोर मोजां। बेखि बेबायदि सुबिदाफोरनि आाबुनि थाखाय जोबोर मोजां मोनदो नोंथाङाबो मोजां मोनो खोमा जानो हागौ गोबां सुबिदा जादों दिननि गोजान मानसि फोरा आनदायबायोब्ला बिनि रेपिड' सालायग्रा ल खेल मानसि जानायलाय सिनायखायो बिसोर लांनो हायो आरो बेखिनिखोनो बुं
औ बिदिनो जों दिनै नुबोदों गोबां खुबिदा फोर जानायखौ जों नुबोदों नङा होमबा सिगांनि दिनावथ' बिदि खुबिदाबो गैयामोन नाथाय दिनैनि दिनाव गासै ओ बेसे रां लागोन दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जागायाव थां थांडोब्ला बेफोरखो जोङो रेपिड' एप बा अला एप बेफोरावनो जों नु खायो आरो ओ जों गावगायनि जि रां होनानै जोङो दाबसे दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव हांनायखौ जों नुनो मोनो आ आरो बिदिनो गोबां दं । बिदिनो गोबां खुहिदा जाबाय मोजां जाबाय मोजां जाबाय जोंनि आथिखालनि थासारि फोरा ओबिदि थांलाय फैलायनि बहुद हुबिदा जाबाय नुवासै होमबा जों दायो गोबां रायलायबाय दायो बे समावनो आं ओ बेखो दोनथ'नो सानबाय नोंथाङा हाम नोंथांखौ हामबायसै ओ बिदि सम होनायनि थाखाय हामबायसै
दे होमबा दोनथ'लायनोसै ।
औ औ जागोन दे।